हेलौ
हेल' नोंथां
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
आङो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
गिबि गिबियावनो दङ आंबो जिरायनानै
औ नोंथां
गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि
औ नोंथां स
औ नोंथांनियाव आं फंनैसो बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ दा सोंलुफोरानो जाहैबाय दा जोंनि बर'नि गुदि फोरबोआनो जाबाय बैसागु फोरबो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
बैसागु फोरबोआ गासै मोनथाम रोखोमनि
औ
बेफोरनो जाबाय रंजालि बैसागु मागो बैसागु कथि बैसागु
औ
दा गिबि गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला रंजालि बैसागु
औ नोंथां
रंजालि बैसागुआ खोनानायावनो रंजानाय नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां
रंजालि बैसागुआव जों गिबि गिबियावनो गासैबो मोजाङै दुगै दोलोबै मोजाङै थाव सुनाव पाउदार लानानै गोबां मोजाङैनो दुगैद लोबै जोङो गोदान गोदान सि जोम जोमो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
आइजो माहारिया जेरै दख'ना ब्लाउस आर'नाइ बायदि बायदि फालि लायो गोदान गोदान गानो
औ नोंथां
बेजों लोगोसे हौवा माहारिया गामसाजों लोगोसे गन्दि स्पर्टिं आर'नाइ लायो
औ
बेजों लोगोसे रंजालि बैसागुआव गासैबो लोगो नांनानै गाजा गोमजायै खाम सिफुं जथा लानानै न'खर न'खर मोसानो थाङो
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि रंजालि बैसागुआ गाजा गोमजायै गोबां खाम सिफुंजों गोमसारो रंजालि बैसागुआव
औ नोंथां
बेनो जोंनि बर'नि सिनायथि रंजालि बैसागु
औ
बेनि अनगायैबो जोंनि नैथि बैसागोआानो जाबाय काथि बैसागो
औ
जों कथि बैसागुआव गिबि गिबियावनो आलारि बाथि खुसेर बुद नारें खार्जि बायदि बायदिखौ थियारि खालामना लाग्रोयो
औ
बेजों लोगोसे औवाखौ ससे ससे दाननानै बेयाव थालिर फस्लाखौ बेयाव सुनाय जायो जाहाथे बेनि सायाव आलारि बाथि जालायो सावनो हायो
बेनिखायनो जा मोनाबिलि जानाय समाव दुब्लि फोथाराव बे आलारि बाथिखौ सावनानै इसोरनि फारसे आर'ज गाबनाय जायो जाहाथे माइ जामाइ खिलिनाय बे खिलिनाय माइफोरा जाहाथे मोजाङै मोजां फसल होयो जोंनि थाखाय
औ
मानो होनोब्ला माइ फसलानो जोंनि थांना थानायनि राहा
औ
माइ नङाब्ला जोङो थांनानै थानो हानाय नङा
औ
बेनिखायनो इसोरनि फारसे बेखौनो आर'ज काबादि जाहाथे माइ आबादा मोजाङै मोजां जायो
औ
बे बेयाव बेखिनियावनो बे काति बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो
औ
बे मोनाबिलि समाव गासैबो दुब्लि फोथारावनो आलारि बाथिजों स्रां जाजोबो
औ
बेनो जादों कति बैसागो
औ
आरो थामथि बैसागोआनो जाबाय मागो बैसागो
औ
आरो बे मागो बैसागुखौ जेब्ला माइ फसलखौ हाख थांनानै रानस्राव बोथोराव बे मागोखौ बैसागुखौ फालिनाय जायो
औ
बुंनो थाङोब्ला मागो बैसागुआ बयनिख्रुइ साबसिन
औ
मानो होनोब्ला बे मागो बैसागुआव दुब्लि फोथाराव नाराखौ हानानै बेलागुर न' बायदि बायदि बानायो लोगो नांनानै गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा
औ
आरो बेखौ बे मोनाबिलि जानाय लोगो लोगोनो गोबां सुबुंफोरा गोजां बोथोराव अर सायो
औ
आरो बे अर सायनाय समावनो गोबां सुखु दुखुनि बाथ्रा रायलायो
औ
आरो बेबादिनो मागो बैसागुआव गोबां फिथा लारु नारेंखलनि लारु खुबुमा फिथा बायदि बायदि सा सावनानै जों फुंनि समाव बेखौ जायो
औ
आरो बेफोरखौ जानानैनो जोंनि सोलेरा गोबां बोलो मोनो
औ
आरो बेनो जादों मागो बैसागो
औ नंगौ नोंथां
नोंथांनि ओनसोलाव मागो फोरबोआ माबायदि फालिजायो नोंथाङा एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा
औ ओ हागोन नोंथां
देलाय बुंलाय
मागोआव जोङो बेबायदिनो ओ मेसें बोथोराव ओ माइफोर गायखांनायनि उनाव जेनेबा ओ माइ हानानै लाबोनायनि उनाव नारा थायो नालाय बेखौ जोङो हानानै ओ बयबो माने गथ' गथाइ सबबो सेंग्रा सिख्लाफोराबो खायसे खायसेया बानायो आरोना जेरैबादि नारा हानानै जोङो ओ औवा होनानै मथ' लुनाय जायो
औ
बेनिफ्राय ओ बे मथ'खौ जोङो मागोआव सावो आरोना ओमफाय बेखौ सावनायनि सिगाङावनो जोङो खानाबो जानाय जायो ओ जमानो थानानै
औ
बायदिसिना माने बिदि संनानै जानानै बेनि उनाव फुङाव सि खारनानै खोमसि खोमसियावनो सिखारनानै दुगैयै लोमै सोबबो माने बेनि उनाव ओ मथ'खौ बिदि गिदिंनानै अर होनानै सायनाय जायो आरोना
औ औ
औ नोंथां
दा बेनि गेजेरावनो आं थालांनाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों
औ नोंथां
दा रंजालि बैसागोआव गुदियै जोङो ओ मोसौ थुखैयो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां मोसौ थुखैनायाव ओमफ्राय जोङो मेथाइबो खोनो
औ औ दोंथ'
औ नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ ओ बे मेथाइया ओ जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर ओ बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा गायदेबादि दा जा थाबल बादि जा होननाय मेथाइ दं आरो ना।
औ औ औ।
औ नोंथां ओमफ्राय जोङो मोखौ थुखैनो थाखाय माने ओ बायदिसिना ओ जेरै लाव फान्थाव हालदै गोथां बायदिफोरखौ माने गोलिना लानानै मोसौखो ओ थुखैयो आरो ना फोननानै दैमा दैसायाव लाना थांनानै
औ औ
ओमफाय बेफोरबायदिनोओ जोङो दिग्लिलेवा ओ बाब्रि ख्रब गोरलै ओमफ्राय राय दोंबिजौ मोखोन बिबार बायदिफोरखौ माने मुथा खानानै ओ एबा लो बानायना सानफ्रोमबो न'नि उखुम एबा मोसौ गलिफोराव माने थुनानै दोननाय जायो ओमफ्राय ओ बेनिफ्राय जोङो
औ नोंथां। खोनादोंना नों
औ औ औ औ खोनादों। नोंथांआ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों जोङो मोसौखौ मोसौखौ गिबि गिबियावनो जोङो गलिनिफ्राय दिरुननानै लायो।
औ।
जोङो बे मोसौखौ ओ आबादारि फोरा गोबां सरजाबथावना आरोना मानो होनोब्ला आबादारिनि थाखाय मोसौआनो गुदि। मोसौ न मोसौ नङाब्ला जोंनि थांना थानाय जिउआव गोबां गोब्राब थि नुजाना फैयो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो मोसौखौ फुजिनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि। नोंथाङा बुंदोंआनो जे मोसौखौ फुं फुङावनो गलिनिफ्राय बरननानै बेखौ दैमा दैसा सायाव मोजाङै थुखैनाय जायो साफायै। आरो बेखौ थुखैनायनि उनाव लाव फान्थाव
औ
औ औ लाव फान्थाव बायदि बायदि हानानै बेखौ देग्लिनानै बेखौ मोसौनो जाहोनाय जायो आरो लोगोसे दै दिग्लि लेवा बेजों बेखौ मोजाङै बुनानै बोर सारस्रि हैनाय जायो जाहाथे मोसौआ मोजाङै मोजां देरो आरोना।
औ नंगौ नोंथां। ओमफ्राय जोङो अखानायनिफ्रायसो माने मानसिनि बैसागु होननानै हमनाय जायो।
औ औ।
औ नंगौ नोंथां। ओमफ्राय बैसागु होननो थांब्ला जोङो बयबो मिथिगौ नङा होमबा बेयो माने रंजा नायनि देरसिन फोरबो आरोना।
औ औ।
औ बैसागुआव जोङो ओमफ्राय बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो माने खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा गंगोना लानानै माने बैसागुखौ जोबोद रंजा बाजायै दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै मोसाहैनानै जेनेबायदि जोङो फैसा माइरं बायदि माने मागिना लाबोयो आरो ना।
औ औ।
औ नोंथां बेनिफ्राय जोङो बेखौ ज' दोनथुमनानै उनावहाय ओ बेदर ना बायनानै खाना जानाय जायो
औ औ
औ नोंथां नाथाय आथिखालाव माने ओ गोदोनि बायदि रंजानायखौ बांद्राय नुनो मोनला आरोना
औ औ
औ नोंथां
औ बेबो औ औ
बैसागुआव माने ओ जोंङो मोनस्नि मैगंफोरखौबो खांना जानाय नुनो मोनो आरोना नोंथां औ ओमफ्राय बैफोर मोन स्नि मैगंफोरनि गेजेराव जोङो बेसर दाबा थाराय गाज्लि रायदों बिजौ लाफा सायख खार' खान्दाय बिजौ ओमफ्राय बुरि थखन माइसुन्द्रि सिब्रु थारा दोंस्रेम दिंखिया बैफोर मैगं फोरनि मादाव जों माने मोनस्निखौ संनानै जाब्ला बेराम आजार जानायफोरा खारो होननानै फोथायनाय जायो आरोना
औ औ नंगौ थारैनो नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा थारैनो सैथो बे मोनस्नि मैगंखौ जायोब्लासो जोंनि देहा सोलेरनि जा बेराम आजार बेफोरो थारैनो गैया जागोन आरोना बेनिखायनो बेनिखायनो बे मोन स्नि मैगं थाइगं बायदि बायदिफोरखौ जोङो रंजालि बैसागुआवल' जाब्लाल' जाया जों सानफ्रोमबो बेबायदि मैगंखौ सानफ्रोमबो जानांगोन आरोना अब्लासो जोंनि बेराम आजारफोरा थारैनो जानगारनो हमगोन आरोना दा जोंनि समाबो समाबो सफैबाय नोंथांजों रायलायनानै